हेल'
हेल'
आ नोंथां खोनाबाय ना नोंथां नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा
औ दायोथ' फ्रियैनो दङ
अ होनबा नोंथांजों आङो दसे सम सावरायफानो सानदों औ ओ नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरो ना जेरै बे आयदायानो जाहैबाय ओ
औ
बर'फोरा ओ माबायदि गावनि सिनायथिखौ लाबोनो हागोन गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव बिनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों आरोना उम बेफोरनि बागै आङो खुगायो होनग्रोनोसै बर'फोरनि बागै बर'फोरा बेफोरबायदिनो ओ खोनादों ना नोंथां हेलौ औ औ ओ बेफोरबायदिनो बर'फोरा ओ जानाय लोंनायनि गेजेरजों गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव गावनि गाननाय जोमनायनि गेजेरजोंबो बेखौ सिनायथि खालामनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां जेरै आरो बेजों लोगोसे जोङो जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनि बेलायावबो जों गावनि जाथिखौ सिनायहोनो हायो आरोना जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो जानाय लोंनायनि बेलायाव बेफोरबायदिनो ओ गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय बेफोरदि जेरै जोंनि जामुं आदारा जाहैबाय ओ माखासे ओंख्रिफोर जेरै साम'जों सबायजों अनलाजों दाउजों ओमफ्राय नारजिजों अमाजों बेफोरबायदि आरोना नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि संनानै जानायखौ जोङो नुनो थाङो आरोना आरो बुंनो हायोदि बेफोरनि गेजेरजों जोङो गुबुन जाथिफोर फैयोब्ला गुबुन हारिफ्रा जोंनि जायगायाव बेरायनो फैयोब्ला जोङो बेफोरखौ जाहोनानै मोनसे बर'नि कालसारखौ सिथायहोनो थाखाय बिसोरनि गेजेराव नुजा थिहोनो हायो आरोना आरो बेजों लोगोसे बुंनो हाबावोदि जोङो माखासे बेलायावबो आरोबावो सुथिखा दानाय लुनाय दोरोङारि बेलायाव जों बुंनो हायो जेरै बर'फ्रा इन्दि खुन्दुंनि बानायनाय मोनसे उल साद्रि बानायो बेजों लोगोसे बिजों ओ दख'ना बानायो गामसा बानायो बिजोंनो लोगोसे आर'नाइ बानायो नङा होमबा नोंथां बेफोर मोनसे बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल हिसाबै बेखौ गावसोरनि आखाइजों दानानै बेखौ बानायना लानायखौ एबा फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना थिग बेफोरबायदिनो जों बुंनो हाबाबो बेफोरबायदि दानाय लुनायनि गेजेरजों जों आरोबावो बेफोरबादि गुबुन हारिफोरनि सिगाङावहाय जेरै बर'नि मोनसे नेरसोन जेरै आर'नाइ बेखौहाय मोजां आगर होननानै मोनसे दानानै मोजां आगरजों लोगोसे मोजां खाालार होनानै रंफोर होनानै मोजां बेफोरबायदि दानायनि उनावहाय जेरै दखान दखान नोगोर सोहोराव फानफैनानै फालांगि खालामनानै गुबुन जाथिफोरनो उमुक होननानै जों दिन्थिनानैाय माने बिदि बिदि होननानै जों बुजायनानै जोङो फोनांनानै मोनसे बर'नि नेरसोनखौ सिनायथि होनो हायो आरोना आरो जों बेजों लोगोसे बुंनो हाबावोदि बेफोरबादिनो औ बेफोरबादिनो औ जेरै माबा दानो थाखाय आर'नाइ दानो थाखाय जोङो सिगां खुन्दुं नांगौ नङा होमबा खुन्दुंजों लोगोसे बायदिसिना आगर होनो थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरखौ जों लोगोसे सानै साथाम मानसिखौ लानानै माने गावजों गाव ज' लारायलायनानैहाइ रायलायनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि नो बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो थिग बेफोर बेफोरबादिनो मोजाङै सोंनानै बेखौहाय दखानफ्राव खुन्दुंफोरखौ सिगां गाब गोनांखौ लाबोखांनायनि उनाव न'आवहाय सोंफैयो आरोना ओंखाम मायदि बायदिसिनाखौ होननायनि गेजेरजोंहाय माने बेखौहाय बानानायखौ जों नुनो मोनो आरोना जाहाथे बे एसे गोराथ' नङा आरो बेखौ खौहाय बांसिनानो ओंखाम मायदिफोरखौ दख'नायाव होनायखौ नुनो मोनो नाथाय बेयावबो बेफोरबायदिनो खालामनानै लोगोसे जाखिनि सोंनानैहाय आगर होनानै बेखौहाय जाय जायगायाव दागोन बेयाव लांनानैहाय जाहाथे बार नाङि अखा नाङै अखा सियै निहिरसियै जायगायाव लांनानै बेफोरबायदिनो दानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नङा होमबा नों
औ-औ
बेफोरबायदिनो दानानैहाय बेखौहाय मोजां आगर होनानै बेखौ आगर होयोबाथ' गोबाव सम लानो नागिरो नाथाय बेखौहाय बिदिनो जि दिनहालागै बेफोरबायदि ओ गांसे गांनैख्लाय एबा गांथाम बेफोरदि दानानैहाय फाननायखौ नुनो मोनो आरोना आरो न'आव माखासे लानानै गुबुन फालांगि बेफोरनो फाननायखौ नुनो मोनो आरोना आरो जाय फालांगिया बेफोरबायादि गामि ओनसोलाव थांनानै बेफोरबायदि आर'नाइ बायदिसिनाखौ लाबोनानै नोगोर सोहोराव फानबोनायखौ नुनो मोनो आरोना बेफोरबायदि फानबोयनायजों लोगोसे जे ओ गावनि बर'नि मोनसे देरोङानि ट्रेडिसनेल माबाखौहाय गान्रा जोमग्राखौ जों दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव मोनसे सिनायथि महरै नुजाथि होनो हायो आरोना आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हाबावोदि मोनसे बर'नि मोनसे खांदा जेरै दख'ना साद्रि बेफोरखौ जोङो बुंनो थाङो माबायदि दायो होनोब्ला जोङो दख'नाखौहाय बेफोर बायदिनो आखाइजों सोंनानै दख'नाव गाब गोनां खुन्दुं लाबोनानै बेफोरबायदि न'आव सोमफैनायजों लोगोसे ओंखाम मायदि होनानै ओंखामाखौ सिगां संनानैहाय बेफोरबायदिनो मोजां गुरै खालामनायनि गेजेर गेजेरजोंहाय ओंखाम सोमनायजों लोगोसे मोजाङै सोमनानै जेन्थेरफोरनि जि सोंनानै बेखौ सान्दुंआव लनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेफोरबायदिनो सोंनायनि उनाव जेब्ला बियो गोरा जायो अब्ला बेखौहाय गामिनि मानसिफोर लाबोनानै बेखौ सोंनायखौ नुनो मोनो मोनो आरोना सोंखांनायनि उनाव जाय जेरै बेफोरबायदिनो आर'नाइ दादोंमोन बेफोरबायदि न'फोराव एबा खामसालिफोराव जोङो लांनायखौ नुनो मोनो आरोना खोनादोंना नोंथां
औ-औ-औ खोनादों
बेफोरबायदि दानायनि उनावहाय जेब्ला बेयो हायो अब्ला बेखौहाय जुदि बा खानजो बेफोरबायदि दायोब्लानो एसे दिनहालागै लानो नागिरो आरोना बेफोरबायदिनो लाखांनायनि उनाव जेब्ला हा हास'नानै बेखौ न'आव माखासे गाननानै माखासेखौ फानहनानै बेफोरबायदिनो गामि ओनसोलनि मानसिफोरा जाय जफ्रा मोसायो बेफोरो गाननायखौ नुनो मोनो आरोना जेफाम मोसानायाव जेरै गानो बेबायदिनो फांसन बेफोरबायदि प्रग्रामाव जायोब्ला बेफोरदि गाननानै रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव बेफोरदि दिन्थिनायजों लोगोसे गावनि ओ कालसारखौ दिन्थिनायजों लोगोसे मोनसे सिनायथि महरै दिन्थिफुंनो हानायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै दाखालि थां थां दाखालि थांनाय जेरै गुवाहाटि नोगोरमायाव जि रोजा मानसिफोर जेरै मोसानाय बेफोर मोनसे ओ दख'नाजों लोगोसे ओ आर'नाइफोर लानानै बेफोरदि मोनसे सिनायथि महरै नुजाहोनो थाखाय जोंनि बर' जाथिखौ एबा जौगाहोनो थाखाय बेफोरबायदि मोसानायजों लोगोसे मोनसे बागुरुम्बा बेफोरबायदि मोसानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना बेफोरबायदि मोसानायजों लोगोसे जेरै बर'फ्रा मोनसे जौगासारनायखौ लाबोनो हायो गुबुन जाथि फोरनि सिगाङाव दिन्थिफुंनायजों लोगोसे सिनायथि महरखौ लाबोनो हायो आरोना नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
बेफोरबाददि खालामफनायनि जाउनावनो मोनसे बर'नि मोनसे सिनायथि महरै जों लाबोनो हायो आरो जों गुबुन बेलायाव आथि मुगा बुंनो थाङोब्ला गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरोना सिगां जेरै आखाइजों दायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव ओ बेफोरबायदिनो ओ मेचिनफोरनि दानायजों दानायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा आरो नोंथाङा फंनैसो दानि आथिखाल नुबाय मेसिनफोरनि दानाय फोर बुंनो हागोन नामा माबायदि दायो
ओ हागोन नोंथां बेबायदिनो गोदोनि समावथ' दा दानाय होनोब्लाथ' जि दानाय होनोब्लाथ' गोदोनि समाव जोंङो थाथ साल मााखु बेफोर जोंनो गोदोनि आइजोफ्रा गोबां जों दानाय दाबोनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन जेनेबा खोनानो मोनदोंमोन दानि दानि जुगाव बेबायदिनो बिदिनो थाथ साल बाहायोबा बो गोबां खमसै आरो बिदिनो गामि ओनसोलावहाय मोननै दानायखौ नुनो मोनो ओ बेबायदिनो मेसिनजों दानाय होनोब्ला जोंना आखाइजों दानायनिख्रुइ जेनेबा मेसिनजों दानायनिख्रुइ आखाइनि जेनबा आखाइजों दानाया बांसिन साबसिन जायो होननानै जों मि थियो बेफोरखौ जों मिथियो आरो जेनेबा मेसिनजों दानाया एसे फाथ्ला जेनेबा एसे ओ गोबा बेफोरखौ जोङो मोनदाङो आरो नुनो मोनो बेफोरो जेनेबा मेचिनजों दानाय आरो सिगांनि थात सालजों दानाय गोबां फाराग दङ सिगांनि थाथ सालजों दानाया गोबां सम नांगौमोन दानिया मेसिनाव दानाया दसेनो जायो बेबायदिनो गोदोनि समावहाय जोङो गोबां जि दाबोबाय दानि स समाव बेबायदिनो जेनबा सोंनायावबो गोबां सम नांगौ जायो आरो जेनेबा जि सोंनो थाखाय बेफोरखौ सानसेयावबो हाया बेफोरबायदिनो सासेजोंनो हाया सानै साथाम लोगो नांगौ बेफोरबायदि जि सोंसे सोंनानैबो खौ मोजाङै ओ जेनेबा जेथो गैयाजासे जेनेबा जोङो बेखौ थुनानै लाग्रोयो जेनेबा ओ बेनि उनावहाय आरो नो खननाय फ्रसिसिं थायो बेफोरो आरो गोबां दङ थाखाय सानसेयाव जाया आरो सानसेयाव जोङो दानो हाया आरो बेबायदिनो मेसिनाव होनोब्ला जोङो सानसेयावनो गोबां द खना जेनेबा दानानै नुनो हायो आरो जोंना मेसिनाव बिदिनो ओ थार सालाव दानाया गोबां सम लायो सानसेयाव जोङो दख'ना गांसेखौ हायानो होनजायो बेबायदिनो गोबां आगर आखाय सिगांनि सिगांनि समाव समाव बेबायदिनो थाथसाल जों गोबां जोङो दाबोनायखौ नुनो मोनबाय दाबो जोङो दानायखौ सम सम नुनो मोनो जायखि जाया जोंना बांसिनानो मेसिनाव दानायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां बेसेन जेनेबा गोबां स सम खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां दख'ना मोननो हायो जेनेबा बिदिनो जोंना गोबां समनि आंखालावहाय आरो दानि जेनेबा समनि आंखालावहाय गोबां रांखावरि खामायनायनि बिथिङाव जोङो गोबां मानसिफोरा गोबां सुबुंफोरा होसै आरो खारफासै दानि सामजों खारफासै बेबायदिनो खम समनि गेजेरावनो जोङो बेखौ जेनेबा दख'नाफोरखौ गलायाव थांनानै जोङो फैसा होनानै जेनेबा रां होनानै लाबोनानै गानो आरो गोबां समनि आंखाल जोङो बेबायदि खालामनाय जायो आरो दा बेबायदि बेनि बेलायावहाय जेनेबा सिगां समनि जोंनि खावसे जेनेबा खावसेयानो होननांगोन बे हारिमुनि बेलायावहाय जोंना बे थाथ साल माखु बेफोरो गानदै बेफोरो रासो बेफोरो गासैबो जोंना थाबोजोबनो हमबाय आरो जेनेबा जों गोमालांनायखौनो बुंनांगोन गोबा जोङो बांसिन जेनेबा जि दानायाव नांनाय माखासे बेसादफोरखौ जोङो मोनथिनानै मोनला बेफोरबायदि नुनोबो मोनला जेनेबा नुनो मोननाया खमसै आरो बेफोरो जेनेबा दानि जोंनि जेनेबा गोनोखो मुगायारि जेनेबा मेसिन मेचिन बाहायनानै बाहायनायनि बेलायाव बेफोरबायदि जेनेबा गोबाव गोबाव जेनेबा गोबाव समनि गेजेरावहाय जेनेबा गोबाव समनि उनावहाय बेफोरबायदि ओंखारदों आरो जेनेबा मेसिना सिगां समावहाय बेबायदि मेचिन गैयामोन नालाय बेफोरबायदि आरो नोंथाङा एसे फोरमायना होबावदो नामा
उम ओ बिदिब्लाथ' आं मोननोसै दानि सिगांनि मुगायावथ' जि बेफोरबायदिनो एम्फौ एम्फौनि मुवा एम्फौनि माबाजोंबो जेरै खुन्दुं बायदिसिना बानायोमोन आरोना जेरै उल साद्रि बायदिसिना खालामखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां
औ औ
सिगां बर' एम्फौफोरखौ लाबोनानै बेफोरबायदि इन्दि बिलाइ होनानै फिसिनानै बेफोरबायदि जेब्ला एम्फौआ फिथाब खालामो एबा बेखौ हाननानै जोङो मा खुन्दुं बायदिसिना बहनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना बेजों लोगोसे बेखौ दै गुदुङाव सोमनानै बेफोरबायदि खुन्दुं दिहोननायखौ नुनो मोनोमोन बिनि उनाव बेखौहाय सोंनानै बायदिसिना आगर होनानै उल खुन्दुंनिफ्राय उल मुगानि उल एम्फौनिफ्राय बेबायदिनो एम्फौ फिथौनिफ्राय खुन्दुं बरनायजों लोगोसे बेफोरबायदिनो बायदिसिना साद्रि बायदिसिना खालामनाय नुनो मोनोमोन आरोना आरो बियो मोनसे बेयाव दखान एबा बायदिसिना बिगुरनि गाराया हामो होननानैबो बुंलायोमोन नङा होमबा नोंथां बेफोरनो लोगोसे बायदिसिना खालामनायजों दारिमिनाव सुनानैबो आथिखाल मुगायाव बेफोरखौ फानहरनाय नुनो मोनसै गामि ओनसोलाव फिथोबजों हाय खुन्दुं बायदिसिना बानायलांनानैहाय गामि ओनसोलनिफ्राय ओमफ्राय लाबोनानै नोगोर सहाव लाबोनानै बायदिसिना आगर होनानै उल मुगानिफ्राय सादोर बायदिसिना फासट्रा बानाय बायदिसिना बानायनानैहाय मा बेफोरखौहाय बारनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना आरो बियो गांसेयावनो बेनो थाम रोजा ब्रै रोजा जानायखौ नुनो मोनो थिग बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनसै। आथिखाल आरो गोदोनि मुगायावहाय गोबां सोलायनायफोरखौ नुनो मोनबाय ओ होमबा नोंथां जोंनि समावनो जालाय नङा दोनथनोसै नामा।
औ औ गोजोन्थों
गोजोन्थोंसै